औ हेलौ अ मा खालामदो आब'?
अ ओरैनो दं र'
ए
नोंलाय
आंबो ओरैनो दङ।
औ
जेरावबो गिदिंनो थाङाखय
अ दानिसो थांनानै फैदो
अ अबाव थांदोंमोन?
बै जोंनि खाथियावनो दारागाव होननाय जायगायाव बेरायनो थांदोंमोन।
ए मोजांना जायगाया बेरायनो
औ मोजां
अ ओरैनो माबायै मा मा दङ इयाव सोरगिदिं
सोरगिदिं बेथ' हाजोब थ' दङ दैमा दङ हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय भुटान हाजोनिफ्राय बेहायनो मानसिफोरा गरमबा दुगैनो थाङो आरो
ओम
हाजोफोराबो समायनाथार ना
ओम दैफोराबो जोबोद गुसु जागोन खोमाना बेनिया
औ औ हाजोनिफ्राय फैनाय ना गुसु बयबो बेहायनो दुगैनो थां थांङो आरो गरमाव नों जेरावबो थाङाखै नामा
आं दिनै थाङाखै मैया देवबारमोन ना ओंखायनो मैयाहाय थांदोंमोन जोंनि खाथियावनो थांदोंमोन बगामाथियाव
अ आं बगामाथियाव थांफेराखै मा मा दंबा बियो‌
बगामाथियाथ' बिदिनो बे नोंसोरनि दारागाव नामा बिदिनो सेम जागोन बेबो बेबो बिदिनो एखे माने बेहायबो हाजो दं दैमा दं बे बेनि दैमानि दैयाबो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय ओमफाय बेहाय मानसिफोरा गोबां लावखार ओंखाम जानो थाङो दाबायदि गोलोम बोथोरावबो थाङो बेहाय लावखार ओंखाम जानो माने दैआ बि राद गुसु फैयोना बेहानो बिसोरबो दुगैनो थाङो ओमफाय लावखार ओंखाम जानाय जों लोगोसे बेहाय‌ दुगैना फैजोबो मानसिफोरा ओमफाय ओ बेनि गाहायाव माने लावखार ओंखाम जाग्रा बिनि बोरै साइद जा दङ दैमा ओमफाय आरो गोजौआव दोङो मोनसे बुद्ध मन्दिर दङो
औ
बुद्ध मन्दिर ओ दुगैनानै खिन्थु दैया माब्लाबा बिराद बोरैबा खुलिया फैयो आर' उम
गरम बोथोराव दुगैनो मोजां मोनो ना? ना मोनो ना मोना दैमायाव बे दैमायाव?
मोनो ना नाबो मोनो खांख्राइबो मोनो।
नोंसोरो हमनानै लाबोनाय ना लाबो
लाबोआखै नाखौनो हमनो रोङा आङो आब' आब'आलाय ना हमनो रोङो ना रोङा?
हमो सम सम दैमायाव गामिनि दैमायाव
खायदो गुरो ना गुरा?
गुरो जेखाइजोंबो गुरो
उम
ओमफाय बोयोबो मुस्रि फोरजोबो आरो सोरबा आस्रा जेफोरजोबो सारो
अ
गोबां ना मोनो जोंनि दैमायाव।
ओरैनो माबायदि माबायदि ना मोनो? मा मा रोखोमनि मुंफोरा?
फोर मोनो सें, गोरि, बामि थुरि बेफोरदिबो मोनो
उम
नाथुरफोर मोनो खांख्राइ
बा ओम
गांजेमाफोरबो मोनो आरो
दानि जुगाव गांजेमाखो मोननो थांलाना बारा
औ नुला
उम जोबलांजोब्बाय सिगां गोदो गोदायनि दिनावसो बिराद गांजेमा नुयोमोन दैमा दैमा दंग' दंग' दाना नुला ओम मोदोमलाय ए
उम नोंसिनियावलाय दैमा दंना गैया?
जोंनि खाथियाव दैमा गैया। एसे गोजानाव दङ।
उम ना मोनोना मोना बिहा
मोनो मोननाया सान्दुं गोसा जायोबा नाफोरा दुब्लिफोराव बिराद ओंखार जोबो ना। गुदुं जानाय दो। आरो खिसुमान टाइमावथ फोराथ' नाया माबायो थैजोबो। गुदुं जायोना दुब्लिनि दैया। बेयावहाय थैनो नागिरो माने नाफोरा।
उम।
बिसोरबो आरो गुदुं जायगायाव थांनो हायाना।
न'आव फुख्रि दंबा? खोनादो।
होमबा आब'आ मैया बेरायना फैबाय।
मैया नङा आं दिनैसो बेरायनो थांदोंमोन दानिसो
बेरायनानै जोबोद मोजां मोनोना। बिदि गरम बोथोराव उम।
न'आव फख्रि
दुगैनाय माबा थानांगौ आरो जोहा ना फु फख्रि गैया। नोसा ना लाय?
जोंहा दंङ।
ना दोंङो?
औ ना फियो जाहा।
ए। न'आवनो फुख्रि थायोबा मोनजायो आरोना न'आवनो।
उम।
उम। मोजांङानो होनबा। ओंखाम जाबायबा आब'।
औ जाबाय।
अ।
नोंसा लाय।
जोहाबो जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि जाखो?
जोंहा जोगोनार फाजा।
अ बेदर गैया नामा?
ओ हो गैया ओमफ्राय दा होमबा ओरैनो दोंगासिनो आब'आ
औ जिरायनानै दंङ ओरैनो गरमथा
दा आब'आ ओरैनो दोंगासि नो होनबा ना
औ नोलाय
आंबो दंङ ओरैनो गरम थार‌‌ ना‌ मा खालामनो उम ओमफाय खबरफोरा मोजांङैनो दंङबा आब'निया
औ खबरा मोजांङैनो दं
ए आंना बो दंथ'यो मोजांङैनो फेमिलि थांनाय नामा आब'मोनहा मैया
औ न'खरनि मानसिफोरजों
ए
नोंलाय सोरजों थांनाय
आंबो आमाइ आनैमोनजों थांदोंमोन खोनसे बेरायनांगौ ओरैनो मानो थांखो गरम बोथोरव गोलोम बोथोराव मोजां जायो फ्रेस एकदम गोजोन एयार माबा बार जानांगौ आरो
उम नों दाराागावआव फैफेराखै नामा?
दारागावआव ओहो आं थांफेराखै
अ
औ मालाबा सम मिलायनाय बायदिबा थांगोन र'
औ आंबो बगामाथि सिटियाव थांफेराखै नुफेराखै मालाबा थांगोन
अ औ फैबानो जाबाय
औ
हाजो हाजोफोरखौबो जि मोजां नुहुरखायो आरो सानै उम सायाव आखोनानैबो माने बेहाय सिरि दोङो ना सिरिदि गाखोलाङो बा सानिफ्राय गाहायनगि माबाखौ नायनो हायो आरो सोरगिदिं नायनो हायो समायना नुयो दैमाफोर उम स्राय स्राय दै बोहैनायखो जोबोद समायना नुहुरो आरो।
नोंसोरनि खाथि जायोबा?
इसे खाथि जायो।
अ।
बेयाव मानसिफोरा गोजां बोथोरानो जा गरम गो-गोलोम बोथोरानो जा थांखाथारो आरो इयाव। मानसिफोरा बेरायनो गुसु गुसु ओम दैमा हाथ थायोबा गुसु गुसु बार फैयोना।
औ।
गुसु गुसु गोजोन मोनलायो होमबानिया।
औ ओम गोजोन मोनोथ' आरो हाजो जायगा फोराव बेरायनानै गोसोफोरखौ मोजां मोनो। अ दे लाखिथ'नो अ दे। दे।